औ औ औ
औ नोंथांबा जोङो गोजोन फुंबिलि नोंथां।
होमबा जोङो एसे जेरैथ' जोंथ' बर' हारिनि बा बर' हारिफोरा आबाद मावनायाव माने गाहाय होननानै जोङो बुंनानै लानो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो दायो माने आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरोना नोंथां।
औ।
बा गिबियावनो आं एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै होनबा नोंथां
औ दे।
जोङो बर' हारि होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद। गाहाय हारि होननानै बुं जों बुंनानै लानांगोन आरो मानो होनोब्ला जोङो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै जों आरो बे आबादनि सायावनो सोना सोनानै जोंङ जिउ खुंबोदों। ब जोङो बे आबादखौ मावनानैनो जोङो गाहाय आदार महरै जोङो जाबोदों आरो बे आबादनि गेजेरजों जों माखासे समाव। रां बायदिसिना खामायनानैबो जोङो न'खरखौ खुंबोदों। थिग बेबायदिनो जोङो। माइ आबाद माइ आबादखौथ' जोङो गाहाय आबाद महरै मावखायोआनो थिग बेनि अनगायैबो। जोङो माखासे गुबुन गुबुन। रोखोमनि आबादफोर मावनायखौ जोङो गुबुन गुबुन समाव नुनो मोनो। दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायो। बेबायदिनो जोङो माइ गायखांनानै जोङो जेब्ला मोनो हायो हाखांनानै जोङो आरो। फिन मेसें बोथोराव जोङो बै माइ। गायखान्दा नारा थिलियावनो जोङो बायदिसिना हालेवनानै। बेसर सिबिं सबाय बायदिसिना जुखाम बैफोर। बे फोर आबादखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय। माखासे समाव आरो जोङो माइ आसु माइ बायदिसिनाफोरखौबो फोनायखौ जोङो। नुनो मोनो बा फोयो जोङो बेबायदिनो माखासे आबादफोरखौ मावो। जोङो माइ आबादखौ मै माबै माबायदि मावो होन होननानै होननानै बुङोब्ला जोङो।
औ
गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोलैनि गोनांथि जागोन। बे जोलैखौ जोङो सिगां गायनाय माइनिफ्रायनो जोङो। जाय माइआ माने गलाय गथायाइ जायाखै मोजां। रोखोमनि जोलै। बे जोलैखौनो जोङो थिनानै दोननानै होयो माने फैगौ बोसोरनि थाखाय। थिग बेबायदिनो जेब्ला बोथोरा सफैगोन औ बोथोरा सफैयोब्ला अब्लानिया जोङो बे माइखौ जोङो दैयाव सोमनानै ओ एसे गाजा हरहां जायोब्ला बेखौ बोखांनानै फिन जोङो बोरियाव दोननानै खोबनानै होयो खोबनानै दोनो जाहाथे एसे गुदुं दुंब्रुद जायोबासो बेयो थाबनो गाजा हरो
औ
बेबायदिनो गाजा एसे गोलाव गोलाव हरोब्ला जोङो दुब्लि फोथाराव दुब्लिखौ हाब्रु खालामनानै जों बेयाव फोनानै होयो फोनानै उनाव जेरै जेरै एसे लावोब्ला बा दानसे दानसे खावसेनि उनाव ओ लाव ला देरोब्ला लावोब्ला जों बेखौ आरो फुफिननानै जोङो दुब्लि फोथाराव बेदिनो गायो आरो गायनानै जेब्ला मोनो मोनो अब्ला मोनना मोनखाङोब्ला जोङो हायो हानानै उनाव न'आव लाबोनानै मारा नायो मारा नानानै जोङो बेबायदिनो नांगौ बोसोरसेनि थाखाय जानायनि नांगौखिनिखौ जों बाख्रियाव सोनानै दोननानै होयो ओमफ्राय ओ माखासे समाव जोङो मा खालामो माखासेखौ जोङो। ओ हाथाय बाजाराव फान फान फानहैयो एबा फाननानै हरो आरो बेनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनानै मोनो। बा रां मोननो हायो बेबायदिनो जोङो मेसें बोथोरनि आबाद ओ होननानै बुङोब्ला जोङो बै। सबाइ सिबिं बेसर बेफोरखौबो जोङो बेबायदिनो जोङो बेगर हा बै माइ हाखान हाखांनाय दुब्लि फोथाराव जोङो नाराथिलियाव एसे माने बांद्राय मोजां एव जायो जोङो नांगौ बायदि बिबांनि एवनानै जों बेयावहा बे सबाइ ओ बेसरफोरखौ जोङो फोनानै होयो फोनानै उनाव जोङो बेखौ फो फो फुनानै जोङो मारा नायो नानानै उनाव जों बेसरफोरखौ थाव फेरदनानै जों न'आवनो बाहायो बेखौ जोङो थाव जोङो। ओ माने हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बायनानै जाया आरो जोङो। न'आवनो बेसर फोनानै ओ थावखौ जों फेरेनानै लायो बेबायदि खालामनानै जोङो जायो
औ जोङो आबादखौ जोङो गोबां बिथिङावनो जों मावो नङा होमबा बर'। बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला मोननै बोथोराव मैखोम आबाद मावनायखौ जों नुयो जेरै ओ दैज्लां बोथोर। ओ नङा होमबा आरो मेसें बोथोर जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो आबादखौ जोङो माइ आबादखौनो जों गाहाय। जोंनि आदार हिसाबै जानायलाय जोङो माइ आबादखौ मैखोमै मावनायखौ जों नुयो नोंथां आरो जोङो माइ। माइ आबादजों जों लोगोसे गोबां ओंख्रि ओंख्रि जानाय जोङो ओंख्रिखौ जोङो गायनाय नुयो जेरै बैसांनि पथल जेरै खां ओ खांख्रिखला बल बिदिनो फिन्दि बिदिनो लेस्रा आरो बानलु बेफोर रोखोम आबादखौ जोङो। गायो आरो बर'फोरा आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि। दिनो जेरै जों मेसें बोथोरावबो जोङो। गोबां आबादखौ गायो बर'फ्रा गिबियावनो जोङो बेसर लोगोसे जोङो खांख्रिखल मा होनो। गम माखाइ आबाद बिदिनो जोङो। जायखौ वाटारमेलन होनना बुङो धरमस बिदिनो जोङो लोगोसे जोङो सबाय।
औ।
आलु भिन्दि बेफोर बायसा आरो लोगोसे जोङो मेसें बोथोराव जों बर'फोरा जानाय जायखौ जों गोथां मैगं जेरै लााय लाफा मुला बेफोरखौ जों खोब गायसो गारनायखौ नुयो आरो नोंथां आरो बेजोंबो जोंङो गोबां रां आरजिनो हायो नोङो जानायनि न'आव नांगौनिख्रुइ बारा जायोब्ला बेखौ नोङो हाथाय बाजाराव फाननानै नोंथाङा। रां खामायनो हागोन आरो नोंथाङा मानोना बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां हाबा आरो जेरै बेसर आबादखौ नोंथाङा बुंलांबाय बेसर आबादखौ जों बोरैहाय गायो दा दैजां बोथोराव जेरै जाय माइ गायगोन बेनि माइनि दुब्लियावनो जोङो। सैसेबा सैनै जो एवनानै होगोन बिनिफ्राय जों बेखौ जोङो बेयाव जोङो गरनै गरनै ज बेनो जों फोनानै गालांनो हायो आरो न बे माबाखौ बेसर आबादखौहाय अब्ला जोङो बेसर आबादखौ जों बिदि फसल गाय मोनो जेनेबा जोङो बिगासे हाया जों खमैबो देर कुवन्टेल दुइ कुवन्टेल हाइस मोजां जायोबा नि कुन्टेल जायो आरो नोंथाङा जुदि मोजां फोनानै जुदि खालामनो हायोबा थिनि कुइन्टेलसिम जायो आरो। आरो नोंथाङा जुदि तिनि कुवइन्टेलसिम जाहोनो हायाब्ला नोंथाङा मुलाम्फा गैया जुदि से कुवन्टेलफोरल' जुदि ओंखारोब्ला नोङो गायनायनि जे एसे मुला मानो। थुल मुल जागोन आरो नों मुला फैगोन आरो मानोना नों गायनायावबो नोङो हालेवनाय गायनायावबो जोङो खरसा जायो फुनायाव खरसा जायो। बेखायनो जोङो देर मननिफ्राय दुइ मनसिम जों मोनथारनांगोन आरो बिगासे हायाव अब्लासो जोङो मुलाम्फा दङ आरो बिदिनो थिग बिदिनो जोङो आबादखौ माव बबोयो जोङो माखाइ आबाद माखाइ आबादखौबो जों बर'फोरा आथिखालाव मावनायखौ जों गोबां नुबाय आरो आथिखालाव जोङो मोजां माखाइ आबाद खालामनो हायोब्ला नों गोबां रां आरजिनो हायो आरो माइनिख्रुइ बारासिन नोङो आरजिनो हायो आरो बेहाय आरो जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय मेसें बोथोराव मावनाय आबाद माइ आबाद बेखौ एसे खम बिबांनि गायो आरो मानसिफ्रा मानोना जोंनि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि दै मोना आरो सिलु फबनायाबो एसे खम जायो जोंनि ओनसोलावहाय माने सिलु थबानो मानोना कन्टिनिउ दै मोननाय बायसा नोङो सिलौ फबनानै लायोब्ला नोंथाङा दैखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो। जेरै जेनेरेटर बा कारेन्टनि सलारनि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां। बेफोर रोखम सुबिदाखौ जोंनि ओनसोलावहाय खोब खम लायो आरो मानसिफोरा बेखायनो जोङो मेसें बोथोराव जोङो जाय आबादखौ जोङो गोबां दै नांगौ बे आबादखौ मावनो हाया आरो मानोना। माइनो थाखाय गोबां दै नांगौ जायो जोंनो नङा होमबा नोंथां। जेरै जों गोरान खेथि मावोब्लाथ' जोंनो नांगौ इमान एफाग्राब जोंनो दै जानांगौ जाया।
औ।
अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बै मा मा माइ आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो नोंथां।
नोंथाङा जोंनिथिं माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै दैज्लां बोथोराव रन्जित मासुरि बेफोरबायदिखौल' माने बांसिन मावनाय नुयो आरो लोगोसे जोङो माइब्रा आरो जोसा बेफोर मोनब्रै माइखौ जोङो बांसिन मावनायखौ नुयो आरो। जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामियावहा माने ओमफ्राय जोङो बै मेसें बोथोरावसो आलदा आलादा रोखोमनि ओ माबा माइफोरजों माबा माबि बाहादुर बायदिसिना दा मा मा होनसोयो आथिखालनि माने गोदान गोदान ओ माबाजों आदबजों दिहुनजानाय गोदान गोदान नाम होजानाय बैफोर आबादफोरखौ जोङो मावनाय नुयो आरो ओ मेसें बोथोराव। माने ओ बेबायदिनो जोङो औ।
बा जोंनिया जों जेनेबा बर'फ्रा आबादखौ जोङो गाव गायनि जानो थाखायल' जोङो मावा। नङा होमबा नोंथां? जों बिखौ फाननानैबो गोबां रांआ खामायनो हायो। नङा होमबा? गोबां बिथिंजों जोङो माइखौ जोङो ओ जायफोरा गोबां हा दं बिथांमोना जानायनिख्रुइ नांनायनिख्रुइ बारा दंब्ला बिथांमोना फाननानैबो रांखौ जोङो खामायनो हायो आरो नों
औ नंगौ।
अब्ला जोंनि रां खामायनाय बे जोंनि ओ माबायाबो जोंङा न' खर सुंसानो हायो बिदिनो जोङो आबादखौ जोङो गावबा गाव उम माने आथिखालावथ' जोंनि माइ आबादखौ जोङो ट्रेक टरजों बांसिन एवनायखौ जोङो नुयो आरो गोदो जोङो हालजों एवोमोन आथिखालाव जों टेक्टरजों एवोब्ला एसे थाब जोङो आबादखौ जोङो फोजोबनानै जोङो एसे जिरायनो मोनो आरो। नाथाय गोदोनि थमाव थ' जोङो आबादखौ गायनायजों लोगोसे बिथिं माइ मोनलांनाय बिथिं गायबाय थानाय माइ ओंखारनाय बिदिया जोङो जायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' खम गेजेरावनो खोनसेयावनो गायखाबाय दल' था जानो हायो आरो आबादारिफोरा। गोदो माने आबादारिफोरा रेस्खौनो मोनामोन आरो नोंथां। हाल जुदि मोस मोसौजों एवनानै गायोब्ला नोङो मास मोननै मोनथाम नांगोन। अब्ला नोङो सिगां गायग्रोनाया माइ ओंखार लांलाय लायोमोन। आरो नोंथां अब्लासो बैथिं उनाव गायनाय जायोमोन। नाथाय दिनै आथिखालाव जोङो दा सोरहाबा सोरहाबा जोब्बायनो आरो बिस बिगा बिस बिघा थाबाबो जायफ्रा टे टरजों एवो बिथांमोनहा जोब्बायनो आरो दा। बिदि माने एसे थाब जाबाय आरो सिगांनिख्रुइ जोंनि आबाद मावनायाबो। बे दिनो जोङो आरो फसलबो मोनो जोङो आथिखालाव जोङो गोदोनि बायसा जोङो आ आ माने रासायनिक मिडिसिन होआमोन गोदोथ' बोराय बुरिफोरा। हा गाज्रि जायो मा जायो होनानै होआमोन आथिखालावथ' गोबां हासार होनानै जोङो फसल खौ बारा दिहुननायखौ जों नुयो आरो नोंथाङा जोंनि ओनसोलावहाय। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगोखो खौ बेखोनावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां औ। गोजोन्थों नोंथां औ।